औ औ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनाबाय आंबो खोनाबाय
आंना नेतआनो नाङाखै नामाथाय ना नोंनासो नाङाखैथाय खोनादों
औ आं खोनागासिनो नांदों आंना नेत
ए आंनाव माबा नोंनिया मोजाङै खोनाफैया
अ आं खोनागासिनो नोंनिखौ मोजां खोनादों नांथा नुंथा खोनादों नामा एबार मोजां खोनाबायना?
ओहो दा खोनायासै दहाय नांथा नुंथा खोनादोंमोन खोनाबाय खोनाबाय खोनायासै मा जाखो? सिरि जाबाय जे नै औ
औ
दा मोजां खोना
माथो खोनायानो खोनाबाय? हेल'